हेलौ
अख न दनाथा
औ खोनादों बिथांजों आं मोनसे एसे सावरायलायनो थाखाय हरदोंमोन जोङो जेरै बर'फोरा माने बर'फोरनि जा दोरोङारि मोनसे आ ख दङ जायो जौ बानायनाय खान्थि बे बै जौ बानायनाय औ जों माबोरै बानायो आरो जों बेखौ म बहाब बहाब बाहायो बेनि सायावनो एसे सावरायलायनो थाखाय नोंसोरखौ माने फन खालामनाय जाबाय आरो नोंथां
मोनखां खागोन
गिबियाव गिबियावनो नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोदो बे बेनि बागैनो जेनेबा जोंखौ जोंखौ माबोरै बानायो आरो मायाव बाहायो
जों गिबियावनो जोङो जौ होननानै बुङोब्ला बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो जोङो जौ बखौ लोंबोदों आरो दि दिनैसिमबो लोङो जौखौ जोङो बर'फ्रा नागारनो हायाखै दिनैसिमबो जिउखौ जोङो आंगो रखम खालामनानै लायो गोदोनि मानसिफोराथ' आंगोखौनो होनजायो जौ नङाबा बिसोरो सावरि बादालियाव बिसोरनि थाखाय गोजोननायानो गैया आरो जौखौ जोङो बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो ओंखामखौ जोङो माइरंखौ सोलाबनानै लायो जेरै माइरं जेरै रेसननि माइरंबाबो जायो जेरै न'नि मोजां माइरंबाबो जायो बेखौ जोङो गिबियावनो सोलाबनानै लागोन लाग्रोखांनायनि उनाव जों बेयावहाय जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जेरै ओयाव माइरं गुदि लोगोसे उम बिदिनो खुसेर बिलाइ एमाव बिदिनो जायखौ जोङो एमाव होननानै बुङो नोंसोरनि साइडआव मा बुङो आं मिथिला जायखौ जोङो गोखा एमाव बिलाइया औ बेनिफ्राय जोङो खुसेर बिलाइ खान्थाल बिलाइ आरो आनारस बिलाइ बिदिनो बेफोरखौ ज' देफानानै जोङो बै एमाव बिलाइजों लोगोसे जोङो बेखौ होफानाय जायो आरो मानोना बेनो बिनि मइेन जौ खालामग्रा बिदि बे एमावनो आरो जोंनि थाखाय बाखोर होननानै बुङो नङा होमबा जायखौ जोङो बेखौ देनानै जोङो दै साबस्रिनानै जों बेखौ लदा लदा खालामनानै दोनो आरो जायो बेखौ नोङो सय माहा बेयो बोसोरसे जाबाबो बे जेबो जानो थांला आरो बे लदा जानानै थागोन बेयावहाय नोङो माइरं गुन्दैखौबो देफानानै ज' देफानानै जों बेखौ लदा लदा खालामनानै दोननाय जायो आरो बेखौ जोंनि मार्केटआवबो फाननाय जायो दरसे दरनै बिदिनो आथिखालावथ' जोङो दसे थाइसेयावनो मोननै मोनथाम मोनोमोन नाथाय दिनै आथिखालाव थरसेयावनो बे दस थाखा फन्द्र' थाखासिम जाबाय बियो दिनै नङा होमबा जेरै बियो दस थाखा फन्द्र' थाखानि बे थरसेयाव जाबाय जेनेबा दामा बिदिनो जोङो बिदि खालामोब्ला आरो गिबियावनो नोङो माइरंखौ सोलानानै मोजां सोलोंनानै लाग्रोयो बेनिफ्राय बेखौ दालायाव बा बिदिनो नोङो तिरपालफोराव बेखौ सोलाब नायनि उनाव नोङो बे एमावखौ नोङो माइरं आ जेसेबां नांगौ नोङो बे जखानिनो एमावखो ना दोननानै नोङो बेखौ प्लास्टिकआव तिरपालाव नङाबा बेयो गोदोजे जों मोनोमोन थास' गिदिरा बेखौ बेयावबो नोङो बेखौ खाथुमनानै जोङो दोननानै बाल्थिंङाव सोना दोननो हायो आरो बाल्थिंआवबो बेखौ ग्रोब बा नोंनि ओ दैहु लोगोसे बे खान्थाफोरावबो दोननो हायो आरो बेखौ बेनिफ्राय नों सप्तासे आरो सानबानि उनाव बियो लासैनो बे सेवलांनाय रखम जानानै बे हारसिंनो बिदै जागोन आरो खोनादोंना नोंथां बे बिदैखौनो बर'फ्रा जौ हिसाबै जोङो बाहायो आरो जेखौ नोङो माइब्रा जौखौबो नों एखे रोखोमैनो खामगोन आरो नोङो माथानि माबा जौखौबो नों एखे रोखोमैनो खालामगोन थिग बिदिनो जोङो जौखौ जोङो बिदि खालामनानै जोङो गावगावनो दिहुननानै लोङो आरो आरो माइब्रानि जौखौ नोङो खालामोब्ला नोङो बिदि जिउखौ नों मोजाङै दिहुन खांनायनि उनाव नोङो बेखौ बथलाव सोना दोननानैबो नोङो बेखौ सिक्स मान अवान इयारसिम बे रोखोम लाखिनो हायो आरो आरो बेखौ नोङो लाखिनोब्ला नोङो बै बथला फुरा बे बथलाव थबसेबो दै थानो मोननाय नङा जुदि बेयाव थोबसे बा थोबनै दै थायो अब्ला बे बथला ब्रास जागोन आरो नोंगावबो मोनलांनाय नङा आरो गावबो बिफद जानो हागोन आरो बे माने दै थबसे जुदि थायोबानो बे बथला बेरफुगोन आरो बेखायनो जोङो मोजाङै जोङो सेफटियै लाखिनांगोन बेखौ जुदि नोङो माइब्रा जौखौ जुदि नों गोबाव खालामनानै जुदि नों लोंनोबाला बेयो माने जोंनियाव मुलि बायसा जानानै थायो आरो
लोंनानै जोबोर गोजोननाय मोनो जोङो जौखौ जोङो बैसागो फोरबोफोराव बाहायो नोंथांमोननि साइदावहाय बोरै मा मा बैसागो फोरबोफोराव जौखौ बाहायो नोंख एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ ओ जों माने ओ जौनि बाहायनाया बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायनाय हिसाबै बियो मोनसे ओ माबा ओ दोरोङारि मोनसे बाहायनाय मुवा जाहैबाय जों जायखौ जौ गोरान जौगिसि बा माइबा बिदैफोरखौ जोङो ओ जि आइ टेकबो मोननो हाबाय बे हिसाबैनो जोङो बाहायनाय हिसाबैनो ओ थिग बेबायदिनो जोङो जौखौ माखासे ओ हाबा बा माबा मोनसे खामानि जायोब्ला बेनि अनगायै जोङो ओ इसोरफोर बा सिबियोब्ला फुजा फोरबो खालामोब्ला बेफोरावबो जोङो जौ बाहायनायखौ नुनो मोनो दा जेरै जोङो ओ सोरनिबा न'खराव गोथार जुलि जायोब्ला बै समावबो जोंनो जौनि गोनांथिया गोबां मानोना गोबां फुजा फुजा जों बेयाव न'नि मानसिफ्रा ज'यैनो थांनानै सप्ता मोनसे सिगाङाव बेखौ जौखौ संहैयो माने जयैनो संनानै दोनो ओमफ्राय बै हाबा खालि दिहुननानै बयनोबो होयो राननानै लोङो। थिग बेबायदिनोों रंजायो बेनि अनगायैबो जोङो ओ औ। सोरोंदिबा न'खराव जुदि सोरबाफोर मानसि थैयोब्ला बै मानसि थैनायनि नाय समावबो जोङो जौनि बाहायनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय आ जोङो सारादु खालि बेखौ सारादु खालिबो जों बेखौ बाहायनाय नुनो मोनो। ओमफ्राय बै गोथै जाय थैनानै थांनाय बेनोबो जों बे जौखौ बावनायखौ नुनो मोनो बे थिग बेबायदिनो जोङो जौखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोङो आरो माखासे समाव जोंनाव माने फुजाफोर होनाय दङ बा फुजा होयोबा जोङो इसोरखौ सिबियो। बे सिबिनाय समाव बो जोङो जौखौ बावउनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै ओंखाम गोरलैनि समाव जोङो बावोब्ला जों जाय समाव नांगोल जुंगाल जोङो बावो बै समाव बाउनायाव जोङो बे जौखौ माने होफायो बेयाव बेयावबो बाहायो ओमफ्राय गारजा होनाय समावबो बबेबा बबेबा गारजाफोराव जोङो बे जौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा थिग बेबायदिनो गोबां हाबाफोरावनो माने बर'फोरनि बांद्राय माने हाबाफोरावनो जोङो बे जौनि बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ।
बेबायदिनो
नंगौ।
औ।
अब्ला जोङो बै जौनिफ्रायदि जोङो सेरेब बानायो सेरेबखौ जेनेबा जोंनि लोंखान्दा जाय जोङो जायखौ अफ्रि होननानै बुङो नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
बिनिफ्रायनो जों दिहुननाय जायो नङा होमबा?
औ
बेयावनो जोङो गाहायाव जोङो अफ्रिखौ दोनगोन नङा होमबा? गेजेराव जोङो खान्थाखौ जों बेखौ खालि दोननाय जायो नङा होमबा?
नंगौ।
बिनि बिनि सायावसो जोङो दैखौ होनाय जायो नङा होमबा? बिनिफ्रायनो जाय बिदों गगोन बेजों खफ' जानानै जाय बिदै गगोन बेनो गोरान नङा होनोमबा बेखौनो जोङो सेरेब होननानैबो बुङो नङा होमबा गोदो जोङो सेरेब होनबासो जों गोबाङानो मिथियोमोन नाथाय हा जोंनि दा गोबां जोंनि सोदोबफोराबो माने जौगालांनो हमदों बर' सोदोबफोराबो बांलां हो दिनै आथिखालाव बेखौ गोरान होननानै मुं दोननाय जाबाय नङा होमबा जौ गोरान। बेबो जोंनि थाखाय गोबाङानो सानो बुङो जेनेबा प्रेसार जाबोला ओरि जाबोला बेफोरखौ लोङोबोाला गायो ओरि होननानै आं बुंनो सानो सानो जेनेबा प्रेसारा जानोबो हागौ बेखौ जोङो दिनै रिसार माने रिसार जों दिहुननो हायो। गोदोथ' जोङो जौखौ आबै आबो मोनहा जेरै बाहायोमोन मानोना बिसोर खामानि मावनानै मेंना फैयोब्ला बिसोरो एसे साख्र' साख्राफोरा गा फाथो होनानै बिसोरो गिलासे बा गिलान लोंनानै गिलास बा गि गिलासदनै लोनानै होननानै बिसोरो आराम उन्दुनानै थानायखौ जों नुयोमोन नङा होमबा? नाथाय दिनै आथिखालाव जों बांसिनसो नुनो मोनबाय सेंग्रा सिख्ला फरा बांसिनखौ जौ नि बाहायनायखौसो दिनै जौ लोंनानै बांसिन आबदा मारिनायखौसो आं बारा नुनो मोन्दों आरो नोंथां। गोदो जोंङो जो बोथोरबो बोथोरजों जेबोआनो लोब्बा गैला आथि खालाव बोथोर गैला जेबो गैला माने जौ लोंनायनि मेला बाजारा दिनै जेरावबो जानो हमबाय। बेखाय जेनेबा जोंङो एसे खमायलांनांगौआ जोंनि थाखाय दरखार आरो नंङा होमबा? जौ खौ जों संनो हायो बेयो सैथो खोथा नाथाय जौखौ जोंङो सब्बिस माहा बा माने बो सोरसे जोंङो बाहायबाय थानांगौ बे जोंनि थाखाय ओ माने मोजां नंङा आरो आंनि बायदिब्ला आरो नोंथां नंङा होमब्ला? जों दिनै सावरायनायजों लोगोसे बेब फोरखौ बो जोंङो रैखाथि होलांनो हांनांगोन नंङा होनबा जौखौ जों जौवआ जोंखौ सोबफिन नांङाथों नंङा होमबा? जौ जों जों सोबजा फिननां हाथों बेखौ जोंङो साफ्रोमबो मा सुबुं माहारियानो जों बर'फोरानो बिनिफ्राय जानगाराव थानांगोन जों फोरबोआव बाहाय बांला लोंनाया बे जोंनि रंजानायजों लोंनाया जेबो बे गिदोर खोथा नंङा नाथाय आथिखालाव बां म्राय सेंग्रा सिख्लायासो बांसिनै जौ लोंङो बोराय बुरिफोरनिख्रुइ नंङा होमबा?
नोंगौ।
लिभार किडनि धंस' खालामनानै लादो। खोनसे खोनि बाबु गोबावजों खनसे लोंनाया बे मोजां आलादा खोथा नंङा होमबा नोंथां? दिनै बांद्राय लोंनानै जोंनि मानसिफ्रा बे रखम गावनि देहाखौ नोरजिया खालामनायखौ जों गोबां नुदों आरो दिनै
औ
अब्ला जों बेफोरनिफ्राय गोजान जानांगोन नंङा होमबा नोंथां? जों दिनै नोंथांजों जौ संनायखौ बोरैहाय संङो बा बोरैहाय जों बाहायो बिनि सायाव आं सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां आंबो गोजोननाय मोनदों।
खौ बे खिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां दोनथ'बाय।